औ खोनादों ना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां।
अ अ ओ नोंथांजों मोनसे ओ आयदानि सायाव सावरायनो होननानै सानदोंमोन।
औ नोंथां रायलाय जागोन दे।
अ ओ जोंहाथ' दा दैज्लां बोथ थोर नोंथाङाबो मिथिखागौ। आ बेएनिनो सोमोन्दै एस सावरायनो सानदोंमोन र' आं।
अ औ। आतसा।
हा दैज्लां बोथोर होनबाथ' माइ गायनाय बायदिसिना खामानि थायो नङा होमबा?
औ नोंथां।
ओ जों गिबियाव माइ गायनो थाखाय ओ मा मा खालामग्रोनाय जायो?
अ आं दा ओ बेबो मोनसे मोजां सोंथि नोंथांनिसिम। आं दा फोरमायनो सानदों नोंथांनि सि सिगाङाव दा जोंना माइ आबाद दा जोंहा दैलां बोथोर बेनि उन बिनि थाखाय दा जोंहा मा मा खामानियाव बाहायो आ बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनि नोंथांनि सिगाङाव। दा जोंहा माइ आब बाद बुंनाय लोगो लोगो जोंहा सेथियावनो जोंहा सेथियाव नांगोन जोंहा दै दैजों लोगोसे जोंहा माइ सोमनांगोन। बेनि उनाव जोंहा खोथियाखौ खोथिया सोमनांगोन सोमनायनि उनाव जोंहा हालेवखांनायनि उनाव जोंहा दा खोथियाखौ गारना होगोन आरो थिग बेबादिनो जोंहा खामानि नांथाब थानांगोन बेजों लोगोसे जों दा खोथियाखौ फोनानै एबा गारनानै बेनि उनाव जेरै गायबाय फुनाय फुनायनि उनाव दा जोंहा गायबाय गायनायनि उनाव जोंहा दा गोबां खामानि दंबावो मानो होनबा जोंहा फुनायनिफ्राय गायनायनिफ्राय जोंहा गोबां खामानि दंबायो आरो बिनि उनाव जों फुनानै गायबावगोन बिनि उनाव जोंहा बिनि उनाव गायनानै माने जोंहा माइ हागोन बिनि उनाव जोंहा माइ मारा एबा माइदांग्रि हाना माइदांग्रि सरगोन। आरो दांग्रि हा दांग्रिबो सरनो गोनां जायो। बिनि उनाव दा जोंहा गोबां खामानि दंबावो आरो बेनि उनाव जोंहा माइ आबादखौ हाखांनायनि उनाव जोंहा गुबुन ब गासैबो सुबुङानो जोंहा मारा होखानाय लोगो लोगो सोरबा सोरबा माइ आबादखौ हाखांनानै मानानै जोंहा मारा हाखांनायनि उनाव जोंहा माइ माइखौ बाख्रियाव सोननानै दोननाय जायो सोरबा सोरबा आरो बिनि उनाव रां एबा थोस्लाबिनि खामियाव गाव गावनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय जोंहा माइख खौ गुबुन हा हाथाय एबा बाजाराव फानहैनाय जायो मानो होनोब अब्ला जोंहा गाव बयबो सुबुङानो गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय जों माइ आबादखौ फाननायबो जायो। बेजों लोगोसे जों आरो गोबां खेथि मावनो हायो। आबादनि बागै एबा खेथिनि बागै दा जोंहा गोरान जायगायाव जों जोंहा मैगं थाइगंबो गायनाय जायो अ गासिबो जायगायावनो जोंहा माइ आबादबो जानो जानो जाया। नङाबा नोंथां बेजों लोगोसे जा दा जोङो जाहैबाय जेराव जायगायाव आबाद जागोन बेयाव जों आबाद मावगोन जेराव गोरान जायगा बेयाव थिग बेबायदिनो मैगंनिफ्राय लानानै जों जोगोनार खुमब्रा लाव फथल बायदिसिना गोबां बायदि बायदि मैगं थाइगं दं जोंहा बिनिफ्राय जोंहा गाव गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय बे आबादखौबो खेथिखौबो जोंहा मावनाय जायो बेनिखायनो जों माइखौ आरो माइ गायखांनायनि उनाव हाखांनायनि उनाव दा जोंहा एवनायजों गुबुन गुबुन मानसिफोरा ट्रेक्टरजों एवगोन बिनि उनाव दा जोंहा आबादखौ मावखानाय लोगो लोगोनो जोंहा ओ गासैबो सुबुङानो गोरान आबाददों जोंहा नांथाबना थानो गोनां जायो मानो होनब्ला जोंहा माइखौ हाखानाय लोगो लोगोनो जोंहा दुब्लियाव गासैखौबो फोजोबस्रांनायनि उनाव जोंहा बेसर गारनाय जायो बेजों लोगोसे जों गोबां खामानियाव बाहायनो हायो आरो जोंहा मानो होनबा आबाद होनोब्ला जोंहा गासैबो सुबानो गायखायो मानो होनब्ला अ बेजों लोगोसे आबादखौ मावनानै जों बयबो अ न'खर न'खर लाबोनानै जों दायखौ संनानै जासिगोन एबा सौनानै जासिगोन बेनि बागैबो जों माइखौ मोजाङै मोजां मावनानै बयजोंबो अ गुबुन दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसेयावबो जों हरनो हायो आरो जोंहा रांनि जोबोद आंखालबो जायो बेनि थाखायनो जों माइ आबादखौबो मावनाय जायो आरो गाव गावनि गांनाय उनायखौ सुफुंनो थाखाय जों आबादखौबो एसे मावनाय जायो नोंथाङा दा बेफोरनि बागै माबाफोर बुंनो सानहरो नामा?
बेनिफ्राय आरो मोनसे सोंथिबाव ओ ओ जों खोथियाखौ माबादि फोयो।
अ दा जोंहा खोथिया होनोब्ला माबोरदि फैयो बेफोरनि बागै आं एसे बुंनि अ जोंहा खो खोथिया फोनाय लोगो लोगोनो जोंहा फार्टआवनो सेथियावनो जोंहा माइखौ ओ फाथो बस्थायाव जोंहा सोनो नांगौ बिनि उनाव जोंहा अ हरथाम सानथाम सो ओ दैमायाव एबा फुख्रिबाव बायदिसिनायाव जों सो-सोनहाबनानै दोननो गोनां जायो बिनि उनावसो सानथाम हरथामनि उनावसो जोंहा बस्थानिफ्राय सोना दोननाय माइनिफ्राय जोंहा खिलिनाय एबा गाजा हरनाय जायो बेनि उनाव जों लोगो लोगो फुङाव हालेवनानै एबा ट्रेक्टरजों होनानै जों मैजों फारसेजों समान प्लेन बानायनानै जों बे खोथियाखौ गारनाय जायो। मानो होनोब्ला जोंहा एसे जाहाथे समान जायो आरो बिनि उनाव जायबा फुग्रा सुबुंफोरा आइजो फोरा फुनायावबो मोजां जायो मानोब्ला जोंहा हा जायोब्ला दैयाबो- था दैयाबो मोजांहाय थाया मानो होनबा फारसे जमा फारसे गैया रानसाव रुनसाव जानो हायो बेनिखायनो जों मै होनानै दुब्लि एबा फोथारखौ जों स मान बायनायनाय जायो। बेनिखायनो जों मोजाङै खोथियाखौ फोबाल' जाया बेनिखायनो जों मोजाङै समानहाय प्लेनहाय जाहाथे दैया जमा दाबसे जायगायावनो थाया बेनि थाखायबो जों मै होनानै आबादखौ मावनाय जायो आरो ओ खोथियाखौ फोनानै जोंहा फोनानैल' जाया जोंहा बे आबादखौ जोंहा मावनानै लोगोसे आबारबो लाखिनो थाङो जोथोनै लाखिनो थाङो मानो होनब्ला बबेहा दै नांगौ बबेहा दै नाङा माबायदि जादों आबादा रानदों ना दैयाव बबेबा अफार जादों आरो बेजों लोगोसे जों बेनिखायनो चिक-चिकिं चेक एबा बानायबाय थानो गोनां जायो मानो होनबा जोंहा मालाबा समाव आलियाबो गब्लंगोन मालाबा समाव ताय गोनबो हबाव दै- दै दं हबाव दै गैया हबाव रानस्राव दं बेखौबो लोगोसे मावनांगोन बेजों लोगोसे जों आबाद मावनाय लोगो - लोगोनो होबावबा हायाव गोबां अन्थाइबो थायो नङा होमबा बे अन्थाइखौ जों एसे अन्थाइखौ गैया खालामनोलाय जों दैज्लांनि दिन बे समाव जों ओ दैया देरनाय लोगो लोगो लोगो जों जेराव हाया दलहा जेराव अन्थाइबारि दं बेखौलसे लोगोसे दै थेनाय लोगो लोगो जों दंगया जेब्ला देरबाय अब्ला जों बे दुब्लियाव फोथाराव थुलुंसोनानैबो जों समान बानायनो हायो अ बेनिखायनो जों आबादखौ सोनाय लोगो लो गो जाहाथे एवनाय लोगो लोगोनो जोंनि फु दुब्लिया मोजां जायो बेनिखायनो जों जोंनि दुब्लियाव जाहाथे अन्थाइ थरसेबो नुनो थाङा थिग बेबायदिनो जों दुब्लिखौ समान बाननाय जायो आरो बे आबादा मोजाङैनो जागोन जा अन्थाइ गैयाब्ला जोंहा आ दैनि बो आंखाल दैयाबो मोजांहाय समान थायो आ दैया जाहाथे जेरैखैबो जेरैबो गलाङा बेनि थाखायबो जों मोजाङै आबादखौ लाखिनो हायो आरो मावनोबो हायो। बेनिखायनो जों आ बा दु-दुब्लियाव एबा फोथाराव ओंखारनायखौ जों बानो बो नाङा मानो होनब्ला जों बाया मोजोमा मावब्लासो जोंनि उदैनि गांनाय सुफुंनायखौ जों गांनाय उखैनायखौ जों सुफुंनो हागोन बिनिखायनो जों आबादखौ मावनाय जायो।
औ
नोंथाङा अ ओरैनो मा-मा-माइ-मा-मा-माइ-माइ गायनाय जायो बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे बुंनानै होनो हागोन नामा?
ओ हागोन नोंथां ओ आं इसेबो दुब्लिफोराव ओंखारफेरनाय बारा हुदा गैया नोंथां थेवब्लाबो जिखिनि मोनथिगौ औ बेखिनिखौ फोरमायनो सानो आह ओरैनो जोंनि ओनसोलावथ'ओ मा मा माइ गायो होनदोंमोनन' नोंथाङा?
औ औ नोंथां।
औ ओ जोंनि ओनसोलावथ' ओ ओरैनो जोसा गायनाय जायो। आरो। माइब्रा गायनाय जायो ओ ओरैनो बायदिसिना नामफोर दोङो मोननै सो आं बुंथिना होनसै ओ। जेरै रनजित बा बंग बुन्धु। बा आजिखालिथ' आरो गोदान गोदान नाम सुनानै ओंखारसोदों न?
औ औ नोंथां औ।
बिदिनो गोबां रोखोमनि माइ गायनाय जायो आरोखि।
औ।
ओ आरो आंनि इसे माइ गायनाय सायावनो एसे फोरमायथि होनो सानो। बेयो ओ। माइखौ जों गायनो थाखाय गिबियाव नोंथाङा बुंलांखाबाय दानिसो। ओ खोथिया फोग्रोयो। खोथिया फोखांनानै जोंहा ओ खोथिया जौवागौ मानि जोंङो साननैसो एबा मास मोनसेसिम नेथ'नाय जायो आरोखि।
जायो नोंथां औ।
ओ खोथिया या जौनाय लोगो लोगो ओ बिखि दु दुब्लि फो थारावहाय दै दङब्ला बा गैयाब्ला दै सोनानै ओ जोंङो गिबि खेब हालेवग्रोनानै लायो आगोलनि दिनावबाथ' ओ जों मोसौ बा मैसोजों हालेवनाय नुयोमोन। नाथाय आथिखालाव नुनो मोनबाय जे जोंङो ओ। टेक्टर बा ओ मा होनो बेखौ ओ आजिखालि ओ गिदिर टेक्टर फिसा टेक्टर मोननै फाराग दोङोथ। ओ सोर बाबा फिसा टे क्टरजों एवो सोरबाबा गिदिरजों एवो एवनानै। ओ। लोगोसे एवनानै। सानथाम सानब्रैसो ओरैनो ओ मा होननानै बुंङो ओ हाग्राया सेवनाय बादि दोनथ'यो आरोखि ओ दोनथ'खांनानै जेनेबा ओ दै जायोब्लाथाय ओ आलि सालि दाननानै आलिफोर दानखांनानै ओ।
औ।
ओ नैथि खेब हेवबोनाय जायो आरोखि। नैथि खेब हेवखांनानै ओ जेब्ला हाया दै जों रुयगोन अब्ला बेनि उनावहाय ओ। आलि आलिफोरखौ खोस्रांनाय जायो आरोखि। ओ आलिफोरखौ खो स्रांनानै ओ उनावहाय लासट खेबथामावहाय जोंङो ओ फोमोननानै ओ माइखौ गायनाय जायो आरोखि ओ आथिखालाव आरो ओ गोबां रासायनिक हासारफोरबो सारनाय जायो। गोदोनि दिनावथ' ओ गोदोनि दिनावथ' मोसौनि गोबोरफोरजोंनो आबाद मावनाय जायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव रासायनिक हासारफ्रा ओ बांबोबाय आरो मानसिफ्राबो मोसौ मैसोआबो बारा बां न'खर न'खर बारा गैलिया। बिनि थाखायनो ओ रासायनिक रासायनारि हासारफोर खौ बांसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि हमनानै ला जा जोङो ओ बेफोरबायदि हासारा जोंनि थाखाय मोजां नङा आरोखि सावस्रिनि थाखाय ओ जेसेबांनो जों हास सार बाहायगोन एसेबांनो जोंहा गावनिनो खथिदों बेथ' ओ बेफोर ओ हुदाया जोंनाव एसे खमिलांनो हमदों आरोखि जोंनि नोजोराव
नोंगौ नोंथां औ
बेबादिनो ओ खोथिया सेथिया फोखांनानै माइखौ गायनाय जायो आरो सोरबाबा आथिखालाव ओ ओ मा होननानै बुङो माइ गायनाय समावनो हासारबो सारो आरो माइ गायखांनानै बे किसुमाना ओ हासारखौ सारनाय आरो
नंगौ नोंथां
औ ओ जोंहा समाबोथ' थौले जाहैबाय नोंथां ओ नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो हाबाय जे गोबां खोथाखौनो आरो नोंथांनो फोरमायनो हानानै गोसोखौ मोजां मोनबाय आरो थिं खेबसेबाव आरोबाव मालाबा लोगो मोनबावगोन होनना आसा थाबाय नोंथां
गोजोन्थों नोंथां